हेल'
औ
अ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ दायो मोनसे माने आयदानि सायाव रायज्लायनो होननानै नोंखौहाय खालामनाय जादोंमोन आरोना टपिकआ जाहैबाय माने दैबानानि सायावहाय जेनेबा दै बानाया जेनेबा ओ फारसेथिं ओ बोरै बा खहा जायो आरो फारसेथिं बोरैबा मुलाम्फा जायो आरोना नोंथाङा एसे माने नोंनि मोनदांनायाव एसे मानो बिजिरनानै होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ दे
जोंहा दैबाना होनोब्लाथ' दैबानाया जोंहा गोबांथार अखा हानायनि जाउनाव जायो
औ
बिदिनो गोबांथार अखा हायोब्ला जोंहा दैबाना जायो दैबाना जायोब्ला जोंहा गोबांथार खहा जानायखौ आं नुहुरो लोगोसेयैनो मुलाम्फा जानायखौबो आं नुहुरो जों खहा जानायनि बेलायाव नाहरोब्ला जोंहा सोरबा सासे बा सोरबा सुबुंफोरनि गायग्रा
औ।
गाय गायग्रा फोथार गायग्रा आ आबाद फोथार बा हा बा
औ।
बिनि मैगं थाइगं आबाद मावनाय बेफोरखौ जोंहा दैबानाया माब्लाबा समाव
औ
बु बुखारनानै बा बुस्रांनानै लाङो जा दैबानाखौ रावबो माब्ला जागोन बुंनो हाया मानो होनोब्ला दैबानाया हरखाबसो जाब्र'बो बियो मिथिंगानि मोनसे मिथिंगानि मोनसे
औ थार्टि वान
औ।
बियो मोनसे मिथिंगानिनो मोनसे जाफेरबाय थाग्रा बोथोरजों लोगोसे जाफ्लेबाय थाग्रा होनजायो। जोंहा दैबानाखौ मा समाव जायो होनना बुङोब्ला जोंहा दै दैज्लां बोथोराव दैबानाया जायो दैज्लां बोथोराव मानोना गोबांथार अखा हानायखौ अखा हायो बिनि जाउनाव जोंहा दैबानाया जायो। दै बानायाथ' जोंहा गोबांथार खहा खालामो। जेराव सोरनिबा सुबुंफोरनि हाखौ खुरखानानै लाङो। सोरनिबा आबादफोरखौ बुस्रांनानै खहा खालामो।
औ।
बिब्दियैनो गोबांथार सोरनिबा जिब जुनार फिसिनायफोरखौ बुखारनानै लाङो बिब्दिनो गोबांथारखौ नुहुरो। जेराव सासे जेराव जाय सुबुङा आबादखौ मावदोंमोन माबा मोनसे मिजिं मिजिं लानानै आबादखौ मावदोंमोन।
औ।
बेफोर आबादखौ खहा खालामोब्ला बेहा गोबांथार खहा जायो बा बिनि मिजिं जाफुङाबो जानो हाग जां जाफुङा जेराव बे आबाद खौ मावनानैनो बियो गावनि न'खर बा फिसा फिसौफोरखौ फोरोंनायाव गोबांथार मदद मोनो मदद मोनो जानो हागौमोन। बैफोर
औ।
खौ लस खालामोबा बेहा गोबांथार खहा जायो। बेफोर मोनसे मोनसे दैबाना जानायनि जाउनाव जानाय खहा।
औ।
बिब्दिनो गोबांथारखौ आं नुहरो दैबाना जानायनि जाउनाव खहा जानाय‌ फोरखौ बिब्दिनो मालाबा समाव सोरनिबा दंफांफोरखौ बा सोरनिबा औवा सुबाफोरखौबो खाना लांनायखौ जों नुहुरो।
ओं।
गोबांथारखौ बिदिनो नुहुरसै। बिब्दिनो जोंहा दैबाना जानायनि खहाफोरखौ बेफोरखौ नुनोहुरो। ओमफ्राय मुलाम्फानि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा दैबाना जा जायोब्ला माखासे बनफोर फैनायखौ जों नुनो मोनो। बन फोर जेराव जों बे बनखौ फाननानै जोङो
न'आव बाहाय न'आव ओंखाम ओंख्रि संनायाव जों बाहायनो हायो लोगोसे जों बेखौ हाथाय बाजारफ्रा गुबुन दखानफोराव गलाफोराव फाननानै जोङो रां थाइनैसबाबो आरजिनो हायो बा बेफो बेखौ जोङो
औ।
न'खर- न'खर खुंनाय बा फिसा फिसौफोरखौ फोरोंनायाव जों मुलाम्फा मोनो। बेफोरो दैबाना जानायनि जाउनाव जानाय मुलाम्फा लोगोसेयैनो जोंहा दैबाना जायोब्ला माब्लाबा समाव ना फोरबो मोननायखौ जों नुनो मोनो। बेफोर नाफोरखौ जों फाननानै बा न'आव न'आव जानो हायो लोगोसेयैनो जोङो गोबांथार मोनोब्ला हाथाय बाजारफोराव फाननानै जोङो रां मोनो। बेखौनो जोङो न' न'खराव एसेब्लाबो मदद मोनो बेफोरखौ फाननानै रां मोननायखौ जों एसेब्लाबो न'खराव बाहायनानै एसेब्लाबो मदद मोनो। लोगोसेयैनो जोंहा दैबाना जायोब्लाथ' फुलुं फुलुं फैफायो जेनेबा गायग्रा- गायग्रा हाफोरावनो बा मैगंफोर बावनो जोंहा फुलुंफोरा साग्लोबफैयो।
औ।
दैबाननि जाउनाव बेफ्राव जोंहा मैगं गायोब्ला गोबांथार हासार- हासार मोननानै गो फुलुङाथ' हासार ना लाय मोनसे मोजां हासार नालाय मैगं बा गुबुन आबाद जाय खिजाया आबादफोराव आबादफोरनि थाखायनो बियो मोजां हासार बायदि नालाय। बेयाव गोबांथार मैगं मोननो हायो गोबांथार माइ गायोब्लाबो गोबांथार माइ बा आबादखौ मोननो हायो। जावोनाव बेफोराव जोंहा मुलाम्फाखौ नुहुरो।
ओं।
बेफोरबायदियैनो जोहा दैबाना जानायनि जाउनाव जानाय खहाफोरखौ बेफोरखौ नुहुरो। लोगोसे जोंहा बेफोनखौ होबथानो थाखाय गभमेन्टफोरखौ जोङो सरकार बा गभमेन्टखौ जोङो नाय- नायहरनांगौ होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला जोंहा बोरै नायनांगौ होनोब्ला जोंहा दैबाना जायोब्ला
औ।
बे दै दैनि थांग्रा लामाखौ जोंहा माथावरि माथावरि खालामना होनां- होनांगौ गभमेन्टआ।
औ।
बेफोरखौ नाहरनांगौ लोगोसेयैनो दैबाना जानाय दै बानायाव जानाय जा हा खुरखाजानाय जा मैगं थांजानाय बा जा न'खर न'फोर न'ख'- न'फोर बुखारजानाय बेफोर सुबुंफोरनो अनसुंथाइ बा जाग्रा- जाग्रा मुवा माइरं बिस्कुट बिब्दिनो बायदि गानग्रा-जोमग्राफोर होफैनांगौ सरकारा। सरकारा बा गभमेन्टआ नायस'ननांगौ बेफोर राहाखौ लानांगौखौ आं सानो। नोंथाङा बो फंनैसो दैबानानि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन नामा बिनि नोंनि मोनदांथि बायदियै बिनि मो- मुलाम्फा फा खहा बेफोरनि बागैबो नोंथाङा फोरमायनो हागोन फंनैसो।
उम। दै बाना होनोबाथ' माने जेनेबा दै बानाया गोदोयो माने बांसिन जानायखौ नुनो मोनोमोन आरोना ओमफायो माने आजिखालि माने बांद्राय माने बिदि दैबाना माने गिदिर गिदिर माने हाथसा माने बेफोरबाय जानायखौ एसे खम नुनो मोनबाय आरोना माने गोदोयो इदिनो ओ बिदिनो माथुरि माबा-माबि इदिनो खुरनायफोराथ' ओ। माबामोन नालाय ओमफाय दायो माने सरकारनिफ्रायबो एसे माने मदद मोनो ना ओमफायो बिसोरो माने मदद होनायावहाय माने बिसोर जे माने जे जायगायावहाय दैबाना जाबाय थादों माने बे जायगाखौहाय जेन मारै खालामबा बेफोरखौहाय माने जेनेबा बे दैबाना माने बे खाथि-खाला थानाय माने न' बां माबाफोरावहाय जेनेबा ओ बे दैफोरा माने लोमहैया माने बेफोर खौ नायनायाव नायनानैहाय बिसोरो मादि खालामबा मारै सुबिदा जागोन माने बिसोरखौ नायनानै बिसोरो गावसोरनो माबायो आरोना ओमफ्राय बिनिखायनो दायो माने दैबाना जानायफोरखौहाय ओ खम नुनो मोनबाय आरोना ओमफाय बांसिन माने खहा माने खहा जानाया माने ओ बांसिन माने सुबुंफोरानो माने खालामनायखौ एसे खालामनायखौ नुनो मोनो आरोना माने जेनेबा इदिनो खाथि खालाबा दैफोरा माने इदिनो दाखोर दाला माने इदिनो गारनाय मानाय माने हाफोरा माने जेनेबा इदिनो जानानैहाय माने थौले माने थौले जायो आरोना बिदि ओमफाय बेयावनो माने दैया माने एसे माने अखा हाबानो बा माने ओ एसे बारा हाबानो दैया माने देरग्रा देरला देरो आरोना ओमफाय बेफोरावनो माने दै बानाया जानो नागिरो आरो ओमफाय जेनेबा खहायाथ' बांसिन इदिनो माइ आबाद मावनायखौनो बुं जेनेबा माइ आबाद माने ओ खाथियावनो दैमा मा दैमाबा माने दै एसे माबा गिदिरखौनो होन जेनेबा ओ माइ गायग्रा जायगाया माबाखा माने एसे दलाखा जेनेबा ओ एसे अखा हाबानो माने दैया देरखायो ओमफाय बिफोरावहाय माने ओ आबादफोरखौहाय माने एसे खहा जानायखौ नुनो मोनो आरोरा ओमफाय बेफोरावहाय माने लस जानायखौ नुयो आरो ओमफायो बांसिन ओ मुलाम्फा मुलाम्फा होनोबा माने बे दैबानाजों जे फैफानाय फुलुं बे फुलुङावहाय माने गोबां माने बायदिसिना माने बुखारनानै लाबोनाय माने ओ बेफोरनिफ्राय माने जि माने हासारफोर माने जि जायगायाव दैबाना जादोंमोन माने बेफोरावहाय माने हासार हासार थालांनायखौ नुनो मोनो आरोना बेवहाय
औ नंगौ नोंथां औ।
ओरैनोथ' बिदिनो बांसिन ओ बांद्राय माने दैबानाजों बांद्राय खहा जानायफोरखौ नुनो मोनला आरोना आजिखालि माने सिगांफोरनि बायदि माने खारनानै थाहैनांनाय मानाय मा ने रिलिफ बायदिसिना माबायावहाय थाहैनांनाय माबाफोरखौहाय नुनो मोनला आरो माने दायो। खम जाबाय बांद्राय बिदि खहा जानायखौबो नुनो मोनला। गोदोयैनदेन माने एसे बांसिन जानायखौ खोनानो मोनोमोन आरो।
औ बिदिब्ला नोंथां जाथ'सिगोन नामा औ। नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंनिसिमबो।
औ दे।
औ दे।